खोनायाखै?
दासो खोनादों।
औ खोनाबाय।
औ खोनाबाय।
ए दासो खोनादों?
औ।
हा ए मा खालामदों?
दङ' ओरैनो नै। जि हिरि खनदों आं।
ए।
नोंलाय?
ए आंबो लेखा फरायनांगौमोन फरायासैनो आङो ओरैनो थाबाय। गाबोन आनजाद दं।
ए।
औ मा ख्रि जाखो?
जोंना माबा जोगोनारजों माबा बेदत
ए। मा बेदर?
दाउ
बेदर ए।
दाउ बेदर
उम
औ जेरावबो थांथाराखै नामा?
आगोल बे आन्जाद जाबाय थानायखायनो नङलाय गिरियाखाय
गैथ'वा। थांनो थाइम माबा समखौनो मोनथ'वाखै। एसे उनाव थांसै सम मिलायबा।
खोनायाखै?
खोनायाखै?
खोनायाखै?
खोनाबाय।
मुलुगलोंसालियाव थांला नामा होनदां नोंखौ?
ए थाङो। मैया सोबदों।
ए डिग्रिनि?
हा?
बेसे माबानि?
ए बेखौ आं गैलाना।
ए
लाफिनासै आङो।
ए ए।
औ। आं बै माबायावसो होनदों सानदोंं। हारिमुनियाव सोन सान्दां औ।
मुनिखौ होनाखै माबा आनजादफोर दं नामा बिदि?
औ बे गैलाना दाथ' जां
औ ओमफ्राय दासान्दिथ' नों मोसाफैगासिनो ना?
औ जोबथ'बाय मैयाहाय हो?
माइ गायाखै?
गैया।
ए ए गायखायाना नोंस्रा न'आव?
ओहो।
ए जाहाबो गाया। दाख्लै फुङावल' खनसे गायहैदोंमोनलां खामला।
एह
उम ओमफायो खावसेल' गायनानै बेलासे लगायहैयाखै
ए सानसे।
ओ खावसे दिनल' गायहैनानै खावसेखौ गायाखै।
ए बेसेबां रां होयो नोंसि नथिं
थामजौ बाजि।
ए जोंथिंबो बेनो थामजौ बाजियानो।
सासेनावबो
माखासेफोर गायदों।
बेखौ थुनो थिन हा
दों
ए लोगोफ्रा ए औ आंहा गायाखैनो।
गैया आंहाबो बैयाव माबायाव थांबाय थानानैनो।
लै
बायो आंबो।
सानदुं आनो अयथा सार गोसा बोरै जानो अखाबाबो माबायो मोफ्लामो खोरोमो। सारन थाय गावो जि
दाख्लै सार'न्थाइ गावनायजों उम गयानो माबा थैजोबनानै दं। जोंना
गय
औ
ए आय'
न' नि उसु फुंनि गय
आयौ होमबाथ' नोंसिनि उन्दुग्रा खाथियावनो जाहोदों
औ जोंनि खर'सा जों थांनाय जाबाय
ए मा बायाव न'आव गोलैयासैना औ
गय फिफाङाव
बासायबाय आरो ना होमबा एसेयावनो एरायबाय
ओम गोसा माबाथारदोंना न'हैैनो थांदों सोरनाबा सोरनाबा न' न' एरिया ओमफाय खबरा माबोरै मोजां ना
खबराथ' मोजां नै फरायनांगौखौनो फरायाखै हायाखै आं गाबोननिखौ
एह फरायनागारि जानबुंसो नायगासिनो होनबा नों
ओ जामबुसो नायगासिनो आङो खालि बे ए फेसबुकआवल' माबा माबि नायफ्लांबाय थायो गोदान गोदान फैनाय मानसिफोरनि बि भिडिअ' नायफ्लांबाय थायो मानसिफोरनि मा होनो बेखौ सावगारि सेबखांनाय नुलाबायो
नायनांगौ ओम दसे दसे दसे दसे नायनांगौबो
औ दसे दसे नायनांगौथ' आरो
औ दिनैसो खनसे नामा नों रायलायनाया
औ दिनैसो मानसिफोर
ए ए नोंबो दं मोना रो आं नोंखौ नुवाखैनो माथो ओं गैया बिसोरजों रालायनो होनो ओमफ्राय माबानायानो जाया
ओ औ आं गैयामोन दिनैसो एद खालामदों दिनैसो सोदों आंखौ ग्रुपाव
ए आ ग्रुपाव माबा फैबाय थानायनि बानानै माबायावसो सोना दोनदों
खोनाया
माबा हरबाय थायोना मानसिफ्रा जानला मोनलानो ओंखायनो बानानै उम नाया
औ औ
बिदि हरबाय थाबाथाय बायोया
उम
फन हरनाया हराखै बिदिनो माबा मेसेज खालामबाय थायोना
औ ओमफ्राय नों उन्दुबाय
ओंखायनो दासो जाखांदों
उन्दुदोंना मादों जिरायदों
नआवनो दङ खथा सिङाव
ए
आनि उन्दु
नोंसिना सोर सोर दंमोनलाय
जोंना गासै साब्रै दङ दा
ए
आबै थाफैयो जों हाजों जोंहा आं ओमफ्राय जोंहा आइ जोंहा आबा ओमफ्राय आबै दं सासे
दे नों हारसिंल' नामा नोंसिना रावबो गैया
औ ओहो
नों हारसिं बिब' बिनानाव रावबो गैया
हारसिं
नों हारसिल' आयौ नंगौ
औ औ नों मिथियामोन
उम हो नोंखौ हारसिं सानाखैमोन आरो
उम औ
बिब' बिनानाव लुबैया नों लुबैयो दा
लुगैब्ला बोलाय बबाव मोनबावनो
थिनदो आइखौ
मादैनि दं मादैनि माबा फिसाजो बिनानाव सासे ओमफ्राय आगै सासे दं
औ
दा बिसोरो फरायगासिनो आरो बिसोरनो थायो
ओमफ्राय दासान्दि खबर सबर माबोरै
बिदिनोसै दंथ'यो
उम ओमफ्रायो
गोजानाव नोगोराव बेरायनो सानदोंमोन गैया औ
बेरायनाय जायासै
अखाबो हागासिनो ना ओमफ्रायो बैयावबो हारिमु न'आवबो मावबादा जागासिनोमोन ना बेयाव आं सोलोंहैगासि नोमोन मैयासो जोबदों दा अखाबो हाबाय होन औ दा आरो लोगोआ गैथ'लालाय
खानो दाख्लिनिफ्रायनो दिसथाब खमै बो माबा जाबायहाय उम मा होनो जिबा
सान जाबाय दा
गुबाव जाबायलै उ हाालेबाय थाबाय थाथारदोंना सानफ्रामबो
दिनैस
ओमफफ्राय दिनैसो सान्दुं गोस-गोसा दुंदों एसे फायो गरम जादों
गाबोनबा हागोन ना सान्दुं दुंगोन मिथिला
उम गाबोनबा मायदि जागोन मिथिला
उम दा अबाव थायो नों न'आव
नवावनो दं
ओ
औ नवावनो दङ माबायावलाय जानाया बेयावनो जायो नोंसोरो हारिमुआव फैबा
औ बावनो संजायो जों संजालाबायो
संनाया ज' ज' संलायलायबाय बे मैगं आरिफोरखौ बायखायो ना मायो ना मायो
बिद बायबाय माबा बे माबायाव गाहैनाय माबा रां मोनोना बेखौ एसे एसे दोनथु‌ ओमबाय ओमफाय अबेनिबा अबेनिबा सोरबा सोरबा अननानै हरनाय थायोना बेखौ दोनथुमनानै माबायो आरो बेजोंनो मानसिफोर थायोना उम आगैमोन थायो माखासे आदामोन बावनो माबाखौ नखौ नेनाय बायदि माबा हेरि दं जोबोना दामग्रा खाम सिफुं
औ बेखौ ने नांगौना
औ
ओम औ ओमफ्राय बिसोरो मोनायाव गावसोर संजायो हौ हौवासाफोरसोना?
औ सानावबो जा आं गैयाबा गावसोरनो संजालायखायो।
औ माइरंफ्रा थोबाय थाखायो ने?
थिनिया मालाबा मालाबा नआव थांबाय ओमफाय गोजाननियाथ थांला बिदिनो गोबाव एसे गोबाव थानानै नआव थांबाय आरो सोलायलायबाय
औ
बावनो थाखायो बिसोरो बिसोर दा नआव थां बाबावोसो ज ज‌ थानो मोजां मोनो ना
औ
गासि बो माबा ओ आरो आराम जाजोब्बायना गासिबो बावनो माबा मेथाइ एरि खननोबो मोनहाबाय दामनो सोलोङो बो हाबायना
औ
सुबिदा मोनबायना ओंखायनो बायो बिसोर दा बावनो थाबाय थानो मोजां मोनो
मोजां मोनलांबाय बिसोरो
औ
न'आव थांबा हारसिं हारसिंं जाहैजोबोना
ओम मालाबा लामाब बा बिदिनो थाहैनांगौ जायो गोबावनि एसे माब माबा लबाथाय थाहैयो औ माबाब था दंखायो नान न' ओफ्राय आलदा आलदा दङना औ थायो
औ मोजाङानो जोंना समा जासि गोन माथो औ दसे थानानै माबा थाम
जासिगोन औ माबा सिम जाखायो हारसिंनो दान्जाखायो
ओ होनोमबाबो माथो हारसिं दानोबा मोजांनो
हो
खोनादों आं माने जोङो दानबा मोजांनो माथो जेनेबा जों रायलायग्राया दानबा
ए
खोनादों ओम दानो मोना लसो र' आं दा दान दानगोन जाबा ओ दा नों जाबा दानगोन र'
जासिगोन ओम
जाबायानो
जाबायथ' आरो ओम गैया आंहाबो औ दे होमबा
औ दे